औ खोनादोंना नोंथां
खोनादोंदे नोंथां बुंलाय
औ नोंथाङा ओ मा खालामगासिनो दं
नै नोंथां जाखांनानै दसे सम जिरायनानै दंथ'यो
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां नोंथांजों सावरायजागोन ना
औ सावराय जागोन दे नोंथां बुंलाय मा
औ नोंथां फिथाइ सामथाइनि सायाव सावरायनो हागोन ना
अ हागोन दे हागोन
औ अ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां आं दाखिनो हायो बेखौ बुंनानै होनसै फिथाइ साम थाइ होनना बुंनोथ माने जोंना गोबां फिथाइ सामथाइ मोननो हायो जों आरो माने फिथाइ सामथाइखौ जों जोंनि देहानि थाखायबो मोजां होननाय जों बुंनो हायो आरो माने फिथाइ सामथाइ माने गोबां भिटामिन जों मोननो हायो बिनि गेजेरावनो जों गोबां फिथाइ सामथायाइ मोननो हायो माने दाथ म होनो दैज्लां समावहाय दाथ' जों खान्थाल, थाइजौ, आनारस लिस मा होनो लिटुकु बेफोरखौ जों मोनो। जहेदु जों बैफोरखौ जानानै माने जोंनि देहाखौ माने जों थाजिम मोनो। खालामनो हायो आरो माने जोंनि मा नो गामि ओनसोल बा मा होनो बिदि गामि बर'- बर' सुबुं फोरनि न'खरफ्राव माने जों गावबा गाव नियाव माने न'खर न'खर माने जों थाइजौ खान्थाल आनारस लिसु लेस ग' बेफोरखौहाय माने जों बयनिबो न'खराव मोननो थाङो आरो। माने जायफोरनि न'खराव गैयाबा माने जों जानो माने रानलायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो दाथ' दैजलां बोथ' माने जोंनिया माने दै सिगावहाय माने फिथाइ सामथाइनि बोथोर होनना बुंनो हागोन जेनब खान्थाल थाइजौ जानायनि बोथोर बेजों लोगो ज जोंहा मोनसे आमसिसुवा होननाय मा होनो दङ बोथोर माने मानो बेखौहाय माने आबादजों सोमोन्दो गोनांबो होननांसिगोन जों माने। फिथाइ सामथाइ जानायनि दिन बे समावहाय माने जोङो बयनि बैयनि न' नाव थांलायनानै माने जों जमा जमा फिथाइ सामथाय जालानायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बिदिनो गोबां जोंहा फिथाइ सामथायाइ दंबावो बिदिनो आफेल, आंगुर मा होनो दड्रागन फ्रुइट इदिनो वाटारमेलन तरबुस बेफोरखौहाय जों मोननो हायो आरो बे माने ड्रागन फिथाइफोरा माने जोंनि थैनि थाखायबो मोजां होननानै आं बुंनो हायो। आरो आरो नंगौआनो माने जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो थैनि मोजां सो मा ना आरो दालिमाबो जोंनि थै जगायना होयो आरो माने थैनि थाखाय माने मोजांथार होननानै थिनो मोनो आरो बिदिनो आफेल आफेलफोराबो माने जनि थाखाय मोज देहानि थाखाय मोजां आंगुर बिदिनो गोबां दं किवि दं एफोरो आरो जोंनिया नारें लेबु-लेबु होनो जायखौ बेफोरखौ माने जोङो जानो माने बिनि रोसिफोरखौ लोङोबा माने जोंनि देहाफा द गनोब बांद्राय गरम मोनोब्ला माने लेबु सेबनानै लोङोब्ला माने देहाया थाजिम जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो। आरो जोङो मा होनो नारेंखल-नारेंखल फिथाइ जों बेखौ माने बिदैखौबो लोंजायो आरो बिनि मोदोमखौबो जाजायो जिहेतु माने नारेंखल रोसि खौ लोङोबा माने जों गरमाव बांद्राय गरमाव लोंङोबा माने एसेबाबो माने गरमा माने थाजिम जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। आरो बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाय दंबावो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो नामा नोंथां।
बिदिनो नोंथाङा होननाय बायदिनो नालेरखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो नोंथां जेरै दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों नालेंखलनि फिथाइखौबो जोङो बाहाय फिथाइखौथ' जों जायो नोंगौ नोंथां। ओबिदिनो बिनि दैखौबो लोंनाय जायो। ओमफाय बिनि जोङो ओ बिगुरखौबो जोङो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। ओ जों बेफोरखौ धु- धुना सो खावनायबो हायो आरो नोंथां औ। ओमफाय बिदिनो जोङो
औ।
आं गोबां
आं
जानबुंफोराव नुदों आरो बिनि अबिगुरखौ अ दिरुंफोरबो बानायनाय जायो। बा बिनि बिगुरखौ औ गोबां खा खामानियाव बाहायजानायखौ आं नुदों आरो नोंथां।
औ
बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो फिथाइ सामथाइया। ओ बोथोरजों सोमोन्दो गोनां आरो नोंथां। ओजा बुथुमाव गुबुन गुबुन फिथाइ थायो। जेरै नोंथां अ बायदिसिना आरो नोंथां बिदिनो। अ गोजां बोथोरावबो गोबां रोखोम खोमनि फिथाइ थायो बिदि आरो नोंथां ओम बिदिनो फिथाइ सामथाइया जोंनि देहायाव गोबां। हेफाजाब होयो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनां फिथाइ सामथाइया। जोंनि देहायाव गोबां भिटामिन। बा आइरन बेफोरखै बेफोरखौ होयो आरो जों गोबां गोबां जातनि भिटामिन मोनो आरो जों फिथाइ सामथाइनिफ्राय नोंथां। ओ बिदिनो जोङो। औ नारें नारेंफोरखौ जोङो। गोबां जोंनि थाखाय नारें फिथाइया जोबोर खामानियाव बाहायजाथाव जों बेफोरखौ जोङो जायो ब्ला जोंनि देहाखौ जोङो देहा बायदिसिन ना बेमारस आजार जानायनिफ्राय जों रैखा मोननो हायो आरो नों नोंथां बिदिनो अ आं खोनानो मथेबाथ' आपेलफोरखौ जों बांसिन बेमारिफोरा जानायखौ नुनो आपेल दालिम बेफोरखौ आरो बेफोरखौ जों बायनानै बो मोनो जोंनि बेफोरावबो लकेलफोरावबो मोनो आरो ओरैनो न' न' सोरनावबा फांफा फांनै थायो आरो बिदिनो आपेलफोराथ फोर जोंनि बेफोराव जाया आरो गुबुन जायगायाव जायो नाथाय जोंनि बेफोरावबो जोङो अ मोननाय जायो आरो दखानफोराव बायनानै जोङो जायो आरो गोबाङानो
औ
आरो बेफोरनि बेसेनफोराबो गोबां बेफोरखौ जोङो न'आव थायोब्ला जोंनि न'फोराव जुदि जों थाइजौ खान्थाल थायोबा बेफोरखौ जानायनि अनगा जा ओ न'आव जानायनि अनगा जोङो जुदि फिथाइआ गोबांबा बेखौ जों फाननानैबो रां खामायनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथा जों माने मा होनो फिथाइ सामथायाइनिफ्राय जों गोबां मुलाम्फाबो मोननो हायोना औ माने जों बे फिथाइ सामथायाइखौ माने औ न'आव थायोब्ला माने जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो जों जेनेबा फिथाइ सामथायनि बागान खालामनानै बा मा होनो फिथाइ सामथाइ माने जोंनियाथ' माने जाग ग'नो हाया इदि जायोना न'फ्राव बिफां फांसे फांनै थाबानो बेनि थाखाय माने जों ओ जाग'नो हायि फिथाइफोरखौ माने जाहाथे गेसवआनो ओरैनो बेखार थाङा बिनि थाखाय माने जों फाननानै एसे एनैब्लाबो रां आरजिनो हायो आरो जोङो आरो दानियाथ' माने गोबां गोबां इदिनो फिथाइ सामथाइनि बागान खालामनाय इफोरखौबो जों नुनो मोनदों जेरै जों बैग्रि बैग्रिनि आबाद ड्रागननि आबाद थरमुसनि आबाद आरो बिदिनो थाइजौ थाइजौनि आबाद नारें लेबुनि आबाद इफोरबायदि आबाद मावनानै माने गोबां रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नुनो मोन्दों आरो माने द्रागन फिथाइ फोरनि दामाथ' माने गोबां नालाय माने एफोरखौ एफोरखौ जों माने बागान खालामनानै फिथाइ इदि मोजां आबाद फसल बा फिथाइ दिहुननो हायोबा माने जोंहा गोबां रां मुलाम्फा जायो आरो आरो बिदिनो जों दालिमफोर खौ माने न'फ्राव गायनानै जों फाननो हायोब्ला जोंहा बेयावबो रां मुलाम्फा मोननो हायो आरो। आरो बेजोंनो जों माने थाइसे थाइनै मोनोब्ला माने बेजोंनो जों न'खर खौबो न'खरखौबो संनो हायो आरो माने न'खरावबो माने रांनि हेफाजाब होनो हायो आरो माने जों बिदिनो गोबां आबाद मावनानैहाय माने न'खर खुंनाय बा न'खरखौ सामलायनाय इदिनो गथ' गथाय फोरोंनाय बेफोर नि बागैबो जो मा होनो बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों। आरो जों नारेंखलखौ
औ औ।
ओं आरो मुदुफुल मुदुफुल फिथाइखौ जों ओंख्रि जानायजों लोगो गोथाङैबो जाजायो नालाय। आरो बेनि बिफांखौनो जोङो माने खारैबो बेखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बिदिनो जोंहा थालिरनि बागान खालामोबाबो जोंहा माने गोबां लाम्फा मोननो हायो आरो आरो
औ।
फोरखौ माने जों फोराननानै
औ औ।
औ औ औ औ।
नेचारेल खारै न'आवनो बानायनायफोरा माने मोजां
औ औ। औ।
खारै जायो नालाय बेनि थाखायनो माने बेफोरबायदि नेचारेल बानायनां
औ औ।
बांद्राय थावनाय जाया आरो माने ओं एफोरबायदिनो नुनो मोनो आरो नोंथां। थांङा आरो एफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?